हेलौ औ हेलौ
औ नोंथाङा खोनादो ना?
औ
औ हेलौ
अ एसे नोंथाङा ओ जेनेबा नेट थानाय जा जायगायाव थांनाय इसे हेलौ
खोनादोंना नोंथांङा खोनादोंना?
औ दा औ दासो खोनादों आं एसे एसे मोजां ओ गोसा होननाय
औ खोनादोंना?
औ दे ओमबा जोङो ओ नोंथाङा जिबायदि होनबाय दानाय लुनाय लुनायनि सोमोन्दै दसे सावरायनो होननानै। खा खोनादो ना नोंथांनि माथोखो बारा खो
खोनादों ना आंनि माथ
हा औ एसे मोजां होननाय । औ दासो मो दासो मोजां खोनादो।
औ ओ बिदिब्ला जों दिनै दानाय लुनाय सायाव दसे सम खोनादोंना ना?
औ नंगौ औ
जानाङा बिदिब्ला एसे जों दिनै एसे नोंथांनि ओनसोलाव दानाय लुनायखौ माबोरै एबा दायो एबा गोदोनि जेरै गोदो जेरै आबै आबौमोना न'खरावनो दानाय गावबा गाव गानोमोन बिदि हुदाया दासिम बो दङ ना गैया एबा माबोरै मा दायो नोंथाङा इसे फोरमायना हाग हागोन नामा?
औ दानाय लुनायनिसो सोमोन्दैथ' ओ नोंथाङा जिबायदि सोंबाय दा ओ गोदोनि बायदि ओ नंलिया ओ गोदोहाय बांसिनानो दानाय लुनायखौ नुनो मोनोमोन एबा दानाय जिफोर बांसिनानो गाननाय नुयोमोन गाव गावबाागाव न'आव दानानै ओ बा गाननायखौ बांसिनानो नुनो मोनोमोन ओ दा बिदि नंलिया माने ओ गोदोनिफ्राय बांसिनानो सोलायनाय जाबाय दा माने बांसिनानो हाथाइनि बायनाय एबा मिचिनदो दानायखौ बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो। गोदोहाय जोङो आर'नाइ बा गामसा जा दख'ना ओ लांगा मेख्ला जा बांसिनानो दानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना? दानि जुगाव बांसिनानो बा दख'नाफोरखौबो गाननायखौ नुबांला मानो होनोबा ओ जा द्रेस थायो जोंनिया बड' ट्रेडिसनेल द्रेस बेखौबो बांसिनानो जोंनि बर' आइजोफोरा गाननायखो गाननायखो नुनो मोनदो। खो खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ बा ओ जोंनि बेदिथ' बारा इदि गामियावबो बा दानि जुगाव बारा नुला दानायखौ नुलानो आरो ना नोंथांमोननिखि जेनेबा जि दानाय लुनाया दा दाबो सोलिगासिनो दङ नामा नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना
नोंथांनि माथोखौ खोनायाखै एसे खोनाबाय ना? हेलौ
खोनादोंना?
नोंथांनि नेटआ एसे प्रब्लेम नामा औ दासो खोनादों। औ औ औ दासो खोनादों
दानाय लुनाया माबोरै औ जोंनि ओनसोलाव दानाय लुनाय माबोरै होनोब्ला गिबियावनो ओम जोंनि ओनसोलाव जों खुन्दुं दानाय नोंथांनि फोरमायथिनो ओ जोंनि ओनसोलाव जा इन्दि खुन्दुं दङ जा ओ फिथोब आसुनि फिथोब गसाय जा खुन्दुं दिहुननो ओ बे खुन्दुंखौ जोंनि जा दिहननाय जायो आरो बांसिन जोंनि ओनसोलाव बे खुन्दुंखौ माबोरै दिहनो होनोब्ला गिबियावनो जा जोंनि फिथोब दङ बेखौ गिबियावनो दसे नै खोन्थानि थाखाय खारै सारुनजों रुनानै लाग्रोनाय जायो बिदि रुनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ दै गुसुआव बरननो बरनायनि उनाव बेखौ ओ जोङो गुसु जानायनि उदै गुसु लानानै फिथा रोखम एसे गुवार गुवार बानायो बानायनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ जा जोंनि नखराव हानि एन्जुर थायो नालाय बे हानि इन्जुराव जों सिथाब होनानै दोनो बेनिउनाव बे जेब्ला ओ राननो अब्ला जों बेखौ बोखानानै ओ मिसिनारि फोरजों दायो दा ओ गोदोनि गोदो जेरै आबै आबौ मोनना आखाइजोंनो बांसिन थावख्रिखौ लुनाय नुनो मोनोमोन अ-अब्लाबो दानि समाव समनि आखारनि थाखाय बांसिनानो मेसिनारिफोरजों दायो एबा लुयो आरो ओ अब्लाबो आं सानो मा ओ बिदि ओ आखाइजों जा थावखि लुनाय बे हुदाखौ गारनो नाङा एबा दासिमबो जोंनि ओनसोलाव आखाइजों लुनाया एसे एनै दङ ओ लोगोसेनो ओ बे इन्दि खुन्दुंनिफ्राय मा मुलाम्फा मोनो मानो होनोब्ला बेखौनो बुंगोन आङो जा जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बाय बायनानै गाननाय गसला एबा दखनाफोरनिफ्राय बेनि बेसादा एबा बिनि मुलाम्फाया बांसिन एबा ओ इन्दिनि जि गानोब्ला जों देहाय थाखाय मोजां जायो एबा जों बि बेमार आजारा हाया ओ बेजों लोगोसे जोंनाव दानाय लुनाय होनब्ला हिसानखौ बांसिनानो दायो आरो बांसिनानो दाया एबा बांसिनानो ओ हाथाय बाजाराव बायनानै गानो ओ बांसिनानो बेजों दासिमबो ओ गावनि नांगौ खिनिखौ रांखौ मोननो हायो एबा ओ सोलिना दङ होननानै बुंगोन आङो बिनो ओ बिदि हि दानाय समाव जोंना मा बायदि सिना आगर ओ दायो होनोब्ला जेरै फारौ मेगन हाजो आगर आ आरो लोगोसे थाइगिर बिबार बिदि बायदिसिना ओ आगर आगर एरनानै जोङो बायदि बायदि बेयाव गाब होयो आरो गो गोजा गुफुर खायमा जा समायना बेरखांनाय बायदि जोंनि गाब होयो ओ बिदिनो दानाय लोंनायाव बुंनो थाङोब्ला जोंना दङ बिदिनो ओ बांसिनानो दानानै गानो आरो बांसिनानो बेखौ दानानै हाथाय बाजाराव फानो आरो मोजां ओ मुलाम्फा मोनो बेयावबो लोगोसेनो जायफोरा ओम समनि आंखालाव दानानै गाननो हाया बिसोरो बायनानै गानो आरो जायफोरा न'आवनो जायो बिसोरो नआवनो दा गानो आरो दा ओ लोगोसेनो खुन्दुं दानायखौ बुंनो थाङोब्ला आरोबाव ओ मेचिनारिनियाव दानायाबो मोजां जायो अब्लाबो आं सानो मा आखाइजों जोङो जा थावख्रि लुनायनि ओ हुदा एबा साख्रि लुनाय जेसेबां गोख्रों जायो बिजों मेचिनजों मेसिनारिफोरजों जेरै लुनानै गोख्रों एसेबां जाया आरो आखाइनिखौ आं बांसिन मोजां होननानै सानो बिदिनो दाना लुनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदिनो सोलियो आरो नोंथां औ दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोदो जेरै दा थाल दङ ओ एबा दानि समावथ दा जेरै मेचनारि दाथाल एबा गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन टाइपनि एबा सिथाइलनि जेरै ओ बिसान ओंखारदों बेफोरखौ ओ बाहायो एबा जोंना गोदो जेरैनो ओ आथिंजों गानानै आखाइजों बोखोनाय जा थाथखाल दङ बेखौनो बाहायदों नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा ओ जा होनबाय माने थात खाला गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारबाय जायगा लाना जायगा बाहायनाय जायो खोमा जोंनियाव माने बांसिनानो सिगां जा दाथखाल थायोमोन बेजोंनो दानाय जायो आरो ना बारा बिदि मेचिननि माबायावहाय दानायखौ नुवाखै बा बाहायनाय जायाखै जोंनियावबो खोनाबायना नोंथाङा
औ
नोंथांनि ओनसोलाव गामसाफोरखौ दानाय जायो ना जाया एबा नोंथांया जा मा मा आगर एरो एबा बा फैयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनियावहाय बांसिनानो दा गामसाफोरखौनो दानाय जायो दख'नाफोरफोरखौ माने बारा दानायखौ नुला आरोना बांसिन नानोनो गामसा फालि बा जा हौवाफोरा गाननाय जायो गामसा बायदि बायदि बायदि गाबनि एबा गोथां गोथां गोथां गुफुर बा खायमा बांसिनानो दानाय जायो आरोना ओमफाय फालि गुफुर जा थायो इखौ बांसिनानो दानाय जायो ओमफाय दख'नाखौ दानायखौ आंङो जेनेबा नुफेराखै आरोना बांसिनानो दा दानायखौ नुला
औ
खोना औ
उम उम आगरखौ मा मा एवनो एसे फोरमायनांगोन
औ आगरा होनोबाथाय गोदोहायथ' जोंङो बांसिनानो हाजोआ हाजो आग'र ओमफाय दिंखिया मैगं बायदिसिना नु-नुनो मोनोमोन दानि जुगावहाय माने ओ आगरनि सिन गैला नङा होमबा बांसिनानो ओ जेरै बिबार नुयो बा बहाबा बिबार नुबाथाय इखौोबो होबाय बांसिनानो माने जि नुयो बेखौनो बा सनानि बायदिसिना रोखोमनि नुबानो माने दख'ना बा फालिफोराव होनाय जाबाय आरो ना गोदो बायदि बिदि नंनाया जेरै गोदोहाय हाजो हाजो आगरफोरखौ बांसिन बाहायोमोन बा सिजौ सिजौनि बा दिंखिया या बायदिसिना होयोमोन दा दानि जुगाव बारा गैलिया आरोना
ओ बिदिबा नोंथां जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
औ दे नोंथां
ओम